हेलौ औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथांनिल'
औ दा नोंथाङा फ्रि नामा दसे सम
औ नोंथां फ्रि
औ बिदिब्ला आं नोंखौ मोनसे आयदानि सायाव एसे रायज्लायलायनो होननानैसो गोसो खांनाय जादोंमोन नोंथा दा नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन होनबालाय ना
औ नोंथां औ-औ
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय
औ
एसे सावरायलायदोनि बिदिब्ला औ बिदिब्ला आंनो फंनैसो जागायनोसै नङा होमब नोंथां औ जानबुं ओ होननानै बुङोब्ला जोंथ' बयबो मोनथिग खायो नङा नोंथां जों दा जाय बेसादजों रायलायगासिनो दं बेबो मोनसे जानबुंआनो जायखौ मबाइल फन होननानै जों बयबो मुंदांखाबा मिथिगौ दा बे जानबुंआ माबोरै जाबोखो आरो बे जोंनि जिउआव माबायदि गोहोम खोख्लैखो आरो मा जानो थांगासिनो दं जों बेखौ नायोब्ला बयबो जानबुं बाहायो हिसाबै एसेब्लाबो मोनथिखायो जानबुङा मा बेसाद जानबुङा जाहैबाय जोङो एखेबारे बिराद गोजानजों बा बिराद गोजानाव थानाय सोरबा सासेजों ओ न' सिंनिफ्रायनो थानानैबा जेरावखि थाया मानो खेबसे थुनाय लोगो लोगो जों मा रायज्लायदों बेखौ से सेकेणडनि गेजेरावनो लगे लगे खोनालायनो हानाय मोनसे दिभाइस बा जन्थु आरो नङा होमबा दा बे जानबुंजों जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनि जिउनि आपडेटफोरखौ सोरबा लोगोनो बा न'खरनि सुबुंफोरनो जिउ बोद गोजानाव थानानैनो एखेबारे खाथियावनो दंबायदि थानानै रायलायबाय थानो हायो आरो जेरै जों दा सानैजों सावरायगासिनो दङ बेबायदिनो जानबुङा जोंखौ बिराद गोदान गोजान गोजान थालायबाबो एबा एफा गुवार दुनियाखौ जोंनो गुसेब बानायना होबाय आरो दायो जेन'ब्ला आङो दा आमेरिकायाव दंमोनलाय नो आरो नोंथाङा भारताव दंलाय नो दा जोङो आमेरिकाजों भारतजोंथ' नों सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामनांगौआ पसिबोल नङा आरोबाव जोङो गोदोनि दिनाव नुयो लाइजाम हरलायनाय पस्ट अफिसजों बेबायदिनो स्पिड फस बेफोरजों दा बेफोरबायदि समावहाय जेब्ला लाइजामखौ हरनो गोनां जायोमोन माबा मोनसे खौरांखौ अब्ला बे समाव लाइजाम गांसे सहैनो थाखाय खमावबो से दानसिमहालागै लायोमोन आरो एखमबा एखमबा समावथ' से दाननिबो बारा लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन
औ नोंथां
नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंलिया जानबुं सफैनाय लोगो लोगो मा गोबां गोजानानो जाया मानो बिसिबांखि गोजानानो जाया मानो जोङो फन हरनाय लोगो लोगो से सेकेणडनि गेजेरावनो नों मा फोरमायनो नागिरदों नोंहा मा खौरां दं बेखौ लगे लगे जोङो सोरबा सासेनो खोनथाहरनोनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
दा बे जाहैबाय जानबुंनि बिराद मोनसे खामाल होननानै जों साननो हायो मानोना जानबुं फैनाय लोगो लोगो बेफोर गासिबो पसिबोल जानानै फैबाय आरो जानबुङा जोंनि जिउआव मारै गोहोम खख्लैयो होनोब्ला आङो फंनैसो बुंंनोसै बुंनोसै जानबुङा जेब्ला ओ गिबि गिबियै जोंनावहाय ओ सफैजेनदोंमोन बुंनो थांबा नैरोजा जिनै माय मायथाइसोआवनो जोङो ओ ओरै जोंनि गाम ओनोलाव जानबुंखौ फ्राय नुनो मोनामोन फा गंनै सोरबा माहाजोनफोरनि न'खरावल' गंफा गाहाम थानायखौ नुयोमोन आरो जों मोनथिगौ जानबुङा अनेक रोखोमनि थायो जेरै सोरनाबा स्क्रिन टास सोरनाबा किपेड आवला दा गोदोनि दिनाव जोङो नुयोमोन स्क्रिन टास होननाय मबाइल बा जानबुंखौनो जों नुनो मोनामोन अनलि केफेट आवलामोन आरो बे केफेद आवला मबाइल देर देरा बेजोंनो एखेबारे गोजान गोजाननि काहानिफोरखौ जोङो खोनानो मोनोमोन बे समावहाय जान बुङाव रेडियअ बायदिसिना खोनानो थाखाय एन्टिनाबो थालाय लायोमोन आरो बे समाव जानबुंनि ओ माब बाया बिनि देरथाया एखेबारे फिसामोन आरो फिसा ल'मोन जानबुङा बेयावनो खेपेट थायोमोन से नै थाम लिरनाय बेजोंनो ए बि सि डि लिरनाय बे मोनसे किबर्डआवनो थाजोबोमोन आरो बावनो मेसेज लिरनोबा बेजोंनो लिरना हरनो हायो बेयावनो रायज्लायनो हायो माबाफोर जोङो फिलिमफोर नायनो गोनां जाबाबो बे बिराद फिसा मबाइलावनो बा स्क्रिनावनो नायनो यै गोनां जायो आरो बिनिफ्राय गोदोथाराव सिगां सिनथारबाव आरोबाव जोङो जोंनि बिफामोननि आमोलाव नु नुनो मोनबोदों खि मबाइला ओ बिदि खालार गैयामोन ब्लेक एनद सोलियोमोन आरो बै समाव ब्लेक एन्ड हवाइटनि दिनावथ' फ्राय गामिफ्राव मबाइलखौनो नुबांखायामोन टाउन सहराव सोरबा साख्रियालफोरनि आखायावल'सो गंफा गंनै नुयोमोन। उनावहाय बिदिनो एसे जौगायै जौगायै जौगाबोनानै जेब्ला टेक्न'लजिया जोंनि भारताव जौगाबाय होमबा। गामि गामि बे मबाइल फनफोरा एसेब्लाबो बयनिबो आखयाव थाफैबाय आरो। मानोना बे समाव बयबो रांखान्थि आरजिबाय। आरो मोनथिबायदि मबाइलनि गोनांथिया माबोरै गोजान गोजान थालायनाय सुबुंफोरा एखेबारे एक सेकेणड दुइ मिनिट एक मिनिट बेबायदि समावनो जोङो। दसेनो माबा मोनसे खौरां फोरमायहरनोब्ला बेफोरखौ जोङो फोरमायहरलायनो हायो। माबा मिथिनो लुबैबा मिथि मोनलायनो हायो। बेफोरबायदिनि थाखायनो मबाइला दिनै बा जानबुंङा जोंनि जिउआव बिराद इम्परटेन्ट जानानै फैबाय। दा बुंनो थाङोब्ला जानबुं गैयाब्ला जोङो मुलुखौनो खोमसि बादि होनना बुंनो हागोन। मानो बुङोब्ला जोङो दैलि सिखारनायनिफ्रायनो लानानै जानबुङाव निउस नायनाय खौरां फरायनाय सोरखौबा खौरां लानाय माबा मोनसे आपडेट मोननाय बे जानबुंआवनो जोबसै नङा होमा नोंथां?
औ नोंथां औ औ औ।
फन रायलायनायल' नङा गोबां गियान लायाव जोंखौ हेफाजाब होयो जेरै जोंनि इन्टारनेटफोर दा सफैनाय। लोगो लोगो इन्टारनेटआवहाय जोङो ससियेल मिडियाआव गोबां सिनाय मोनै लोगोफोरजों गोजान गोजाननि जों। गावबा गावनि बिबुंथिफोरखौ लाखिलायनो हायो बेबायदिनो मोनथिनो मोननै बेसादखौ मिथिनो हायो दुनियाखौनो जोङो मबाइल फनावनो नुजोबो आरो जेरावखि बेरायालासिनो थानो नों न'आव थानानैनो दुनियानि गासैबो महरफोरखौ नों न'आव थानानैनो नुहुरजोबनो हायो। दा बेबायदि जानबुंङा जोंनावहाय बिराद गोहोम खोख्लैबो आरो जिउआव आरो बेबायदिनो डेभेलपमेन्टखौ डेभेलपमेन्टखौबो लाबोबाय खहाबो दं माखासे बेफोरखौ आं बुंनो थांलायला आरो जानो हागौ नोंथाङाबो दा नोंनि एसे सावरायनायाव बेफोरखौ। दा मोनथिखागोन दा बेनि थाखायनो नोंथांखौबो जाय जानबुंनि सायावहाय फंनैसो बुंफोरना होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय आरो।
औ नोंथां हागोन दा नोंथाङा आरो जामबुंनि बादै माखासे बुंथिनानै होखाबाय। दा आंबो एसे आंनि सानथौजोंहाय आं बुंनानै होनो सानदों आरोना। दा जामबुं होनोब्लाथ' जों मिथिखायो बयबो मबाइल फनानोखा नङा होमबा नोंथां। दा गिबियावनो जोंहा बे गोदो गोदायनि समफोरावहाय दानि समफोरावहाय जे नुदों जों गोदो समफोरावहायथ' बिदि जों उन्दै उन्दै जेब्ला जों गैयै समावहाय बिदि ससियेल मिडिया बा भिडिअ इउटुब सालायनो हानाय फेसबुक सालायनो हानाय बेबायदि मोनसे जामबुं जोंनिजों सफै मोन नङा होमबा नोंथां आरो गैथ'वामोन नालाय। दा बेनि सिगां जोंहा टेलिफन टेलिफन होननाय मोनसे बुस्थुआ जोंनि सिगां। खोनाग्रोदोंबा नुरो आरो ना दा टेलिफनखौ फनखौ जोंहा एलेकजेडार ग्राहाम बेल्टआव बानायजेनदोंमोन नङा। गिबि सिगां आमेरिकानि अर्डार दा बिनिफ्रायहाय टेक्न'लजियाहाय जोंहा बांसिननिफ्राय डेभेलपसिन जाबाय बा। बांसिन साननो हानाय गोहो फैबाय जोंहा जाय बानायगिरि बिथांमोनहा। बिथांमोना बेखौ सोरांनानैहाय जोंनो दा बेबायदि।
औ।
एनड्रइड फनफोरखौहाय बानायनानै हरदों आरो ना जोंनो दिहुनदों। दा बिनिफ्राय जोङो नोंथाङा माखासे बुंबाय गाज्रिबो मोनो मोजांबो मोनो। मबाइल फननि गेजेरजों गाज्रि खौरांबो मोनो बा गाज्रि नलेजबो मोनो मोजांबो मोनो आरोना। बेखौ जोङो जोंनि। सुबुं सुबुं माहारिनो मोजांनि थाखायनो दिहुनदोंमोन नङा होमबा नोंथां जोङो जेरै मोजांनि बिथिङाव बुङोब्ला जोङो मबाइल फनजों आजिखालि आथिखालिनि जेनेबा जायफोर इयुन जोलैनि जायफोर स्टुडेन्टसफोर बा सोलोंनो गोसो जानाय जिखुन जिया फरायसुला बा फरायसुलिफोरानो जोङो मबाइल फननिफ्राय माखासे मोजां गियान बुथुमना लानो हा- हायो जों कसिंफोर लानो हायो बा जों माबा मोनसे मिथियै बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो आरो आजिखालि बिथिङावहाय आजि- खालि बे जोंनि मुलुगावहाय ओरैबायदि जाबाय आरोना ससियेल मिडियाहाय जेनेबा नों मा- माबा मोनसे जायगायाव नोंनि रोंगौथिखौ नोङो थांनानै दिन्थिहैनो हायासै बेहाय नोंहा थांनो नोंहा गोब्राब आरोना नोंहा थांनो हानाय गोहो गैया अब्ला नोंनि नोंनि माखा- माखासे बै ओ टेलेन्टफोरखौहाय जोङो मबाइलनि गेजेरजों दिन्थिनो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिन्थिनानै सुबुंफोरनो मिथिहोहोनो हायो आरोना जेरै इउटुब चेनेल खुलिनानै जेरै फेसबुक फेजफोर खुलिनानै बेफोरबायदिनो आरोना बिनिफ्राय जोङो गोबां रांबो आरजिनो हायो आरो गोबां मुलाम्फाबो मोनो आरोना आरो गाज्रि बिथिङाव नायोब्ला जाय फोर उन्दै उन्दै गथ'फोरा मबाइलफोरखौहाय ओ नायबाय थायो बा सेरबाय थायो बिथांमोना ओ बिथांमोननि जानाखि फेमिलिफोर जाय बिमाबा फिफा गारजेनफोर बि उम बिसोरोहाय जेन'बा मबाइल- खौ उन्दैनिफ्रायनो होनानै मबाइलावनो थासोमहोबाय थायो बिसोरो मोजां गाज्रि उन्दैफ्राथ' जेबो मोनथिया ना नोंथां बेनिफ्राय बिसोरो मिथिनो मोनैयावहाय माखासे गाज्रि गियानफोरखौहाय सोनानै लायो आरोना माखासे सुबुंनि सुबुंनि इयुन जोलैनि गथ'फोरा बेयावनो गाज्रि जालांनो हमदों आरोना औ दा बेनि- फ्राय जोंहा मबाइल जोंहा जानबुं होननानै बुङोब जानबुंङावाय जोंनो माखा- माखासे ओ जिरादफोर बा बुस्थुफोर नांगौ आरो ना बिनिफ्राय बैसे बिनिफ्राय गुबुन सासेनो हरनो थाखाय जों- नो सिमकार्डनि गोनांथि आरोना नोंथां नङाहोमबा सि गिबियावनो जोंहा सिमकार्ड नांगौ जामबुं रायलायनो बिनिफ्राय सिम कार्ड सोखांनायनि उनाव जोंहा रिसार्चनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां रिसा रिसार्स सोयोब्लासो जोङो इन्टारनेट खुलिनो हायो बा सोरजों सोरबा सासे मानसिजों रायलायहर- नो हायो आरोना ओ थिग बेबायदिनो आथिखालनि मुगायावथ' जोंहा थांना- थानायनि थाखाय मबाइलाहाय माबाहाय जामबुंहाय मबाइल फनाहाय जोबोद गोनांथि आरोना साननानै नायोब्ला औ जोङो माब्ला माबा माब्लाबाफोर जेनेब्ला माबा मोनसे खैफोद जायो माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयो अब्ला नोंनि नों- जों लोगोसे रावबो गैयाब्ला नोंखौहाय खैफोदनिफ्राय बासायनो रावबो गैयाब्ला जोङो जाम्बुंनि गेजेरजोंबो जोङो लोगो सायख'नानै जेनबा लेंहरन- नानै जोङो गावनि माखासे बे खैफोदखौ बासायलाय होनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो नुनो मोनै बा खोनाफेरै ओ बाथ्राफोरखौबो जोङो जामबुंनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो आरो आरोना जेरै खौरां बिजोङावहाय जोङो माखासे निउसफोर नायनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो इउटुबफोरनिफ्राय जोङो माखासे रंजानाय बा रंजाखांनाय माखासे मेथाइफोर बा भिदिअ'सफोरबो नायनो हायो आरो माखासे गियानफोरबो मा- माखासे गियानफोरबो जों बुथुमनानै लानो हायो आरोना
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि माने जोंनि थाखाय सुबुंनि थाखाय जामबुंङाहाय जोंखौ मदद खालामो आरोना आरो ओ मोजां गाज्रिखौथ' बासिनानै लानायाहाय जोंनि सायावनो नङा होमबा नोंथां
खौहाय जोङो बासिनानै लानांगोन गाज्रिखौ जोङो दोननांगोन आरोना बेफोरनो मोनसे आंनि जामबुंनि सायावहाय मोनसे सान्थौ आरोना आं नोंथांनो खेंफोबनानै होबाय आंनि साननायखौ दा नोंथांनिफ्रायबो आं अनेक बाथ्रा मिथिबाय जामबुंनि गेजेरजों औ दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां दा बिदिब्ला औ दोनथ'लायसै नामा नोंथां
दोनथ'नोसै बिदिब्ला नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय गोबां बाथ्राखौ बुंफुरना होनायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ
दानहरलाय नोंथां आंना जायासै